औ खोनादोंना अ अ नोंथाङा मोजाङैनो दङबा?
औ मोजाङैनो दङ नोंथां।
औ नोंथाङा फ्रिबा आङो नोंथांजों दैज्लां बोथोरनि सायाव फंनैसो खोथा रायज्लायनो सानदोंमोन
अ नंगौ नामा नोंथां दैज्लां बोथोरनि सायाव ना नों नोंथां
औ
अ दे रायज्लायनो हागोन दे नोंथां आंबो ओरैनोसो जिरायनानै दंथ'हायो नालाय।
औ अब्ला दैज्लां बोथोराव नोंथांमोननियाव मोननि ओनसोलाव मा मा आबाद मावनाय जायो नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना?
अ हागोन नोंथां। दैज्लां बोथोराव थ' जोंनि ओनसोलाव गाहायै माइ आबादखौनो मावनाय जायो नोंथां। आरो माइ आबादनि अनगायैबो गोबां माखासे मैगंनि आबादफोरखौबो गामियारि आबादारिफोरा मावो नाथाय बेनि गेजेराव माइ आबाद खौनो बांसिनै मावनाय जायो अब्ला आङो दैज्लां बो बोथोरनि आबाद मावनायनि सायाव माइ आबादखौनो फंनैसो फोरमायग्रोसै
औ जागोन
जागोन ना
औ जागोन दे
माइ आबादा जों गाहायै बर गोबां रोखोमनि माइ आबाद मावो जोंनि ओनसोलाव जेरै जोसा माइब्रा रनजित आरो परिमल गुबुन गुबुन मुंनि माइ दङ जाय माइफोरखौ जोंनि ओनसोलाव मावनाय जायो मानोना माइखौनो मावखांनायनि उनाव बै माइनिफ्रायनो माइरं दिहुननानै ओंखामानो जोंनि गाहाय जाग्रा आदार नालाय दा बेनिखायनो जोंनि ओन ओनसोलाव जेब्ला बैसाग दाना जोबो अब्ला बैसागुनि उननि समनिफ्रायनो जेत आसार सावन भाद्र' बे मोनब्रै दानाव मुखुबै दैज्लां बोथोराव आबादखौ मावनाय जायो नोंथां ओ जोङो गिबि गिबियाव जोंनि ओनसोलाव माइ आबादखौ ओरैबायदि माखासे आदब खान्थिफोरखौ बाहायनानै मावनाय जायो गामियारि आबादारिफोरा गावसोरनि आदब खान्थि बादियै जोलैनो दोननाय माइज्लिखौ मोजाङै जावस्र'नानै लानानै बै माइज्लिखौ ओ बस्थायाव सोनानै न'नि फुख्रि बा बबेबा जाम्फैफोराव गारसोमनानै दोननाय जायो जेब्ला गार सोमनानै दोनखाङो दोननायनि उनाव माइज्लिया माइज्लिखौ बै दैनिफ्राय बोखांफिननानै गाजा खिलिनायखौ साननैसो दोननानै नायथ'नाय जायो बेनि उनाव माइ खोथिया फोनाय होनो जोङो बेखौ बै माइखौ जेब्ला खुबैयो अब्ला बेखौ जोङो खोथिया फोनाय होननानै बुङो अब्ला जेब्ला गाजा बेरो अब्ला बे ओ सोमनानै लानाय माइखौ बोखांनानै दोनखांनायखौ ओ दु दुब्लियाव लानानै थांनानै खोथिया थिलियाव बेखौ फोहैनाय जायो नोंथां दा फोखांनायनि उनाव बै माइ माइखौ बिलाइ खिलिजासिम बे माइआ बिफां जाजासिम मोजाङैनो जोथोन लानानै जेब्ला खोथियाया फुजानायनि सम जायो देरबोयो अब्ला ओ दुब्लियाव थांनानै खोथियाखौ फुनाय जायो फुखांनायनि उनाव बै खोथियाफोरखौ बे मोजाङैनो ओ जोथोनै दोननानै सानथामसो दोननायनि उनावबो गायनो हायो आरो फुखांनायनि उनावबो लोगो लोगो अखानायनायैनो गायनो हायो दा फुखांनायनि उनाव जोंनि ओनसोलाव खोथियाखौ ओ गायबाय ओ गायनाया जाहैबाय फोमोननानै लाखानाय हायाव गायनाय जायो गुबुन गोरा हायाव नङा जेब्ला हालुवाफोरा मोसौजों ओ जोङो हालेवनायावबो माखासे ओ खोन्दो बाय खोन्दो महरै राननानै मुंखौ जों मख'नो हायो गिबियावनो जेब्ला जोङो हालेवग्रोयो अब्ला बेखौ खारायनाय होननानै बुङो बेनि उनाव खारायखांनाय नि उनाव हाग्राया सेवनो थाखाय दसे दोनो आरो दोनखांनानै सामोर होयो सामोर होयोब्ला अब्ला बै सेवनाय हाखौ ओ बेलथायनानै होनाय जायो बा उल्था खालामनानै होनाय जायो नोंथां सामोर होखांनानै बर' होबाय बर' होखांनायनि उनावनो बै हाब्रुआ दोलो दोलो जाब्लानो बे हाया गायजानाय जाबाय दा अखानि माखासे दैफोरजों आरो जाम्फैनि दैफोरजों दैज्लां बोथोराव बेबादिनो माइ आबादखौ मावनाय जायो जोंनि समावथ' गोदो आबै आ आबौनि समाव बांसिनै खासिया माइखौनो दैज्लां बोथोराव गायनाय जायोमोन मानोना खासिया माइखौ गायोब्ला माइनि फिथाइया बांसिनै मोजाङै थायो होननानै जोङो मोननाय जायोमोन नाथाय जुगा सोलायनाय लोगो लोगो सुबुंफोराबो गुबुन खामानियाव मुखुब जानायलाय खासिया माइखौ गोबाव सम नांनायखाय दा बांसिन जोंनि ओनसोलाव दैज्लां बोथोराव रेवसिया माइखौनो गायनाय जा जायो रेवसिया माय होननानै बुङोब्ला खेबसेयैनो खोथियाखौ फुखांनायनि उनाव गायनायखौनो रेवसिया होननानै बुङो दा बेबादिनो आरो आङो फंनैसो फोरमायबावखानोसै मैगंनि आबाद दैज्लां बो बोथोराव बोथोरखौ नायनानै माखासे मैगंनि आबादखौबो मावनाय जायो जोंनि ओनसोलाव गोबां माखासे दैज्लां दैज्लां बोथोराव मोननो हानाय मैगंफोरखौ मावो बेफोरनि गेजेराव दङ जेरै जोगोनार मैगं फोरला खुमब्रा बेफोर मैगं आरो सबायबिमा मैगं बेफोरखौ मावनाय जायो ओ बांसिनै आरो गाहायथारै जोङो मैथा मैगंखौबो दैज्लां बोथोरावनो जोंनि ओनसोलाव मावनाय जायो
औ नंगौ
औ दा मैथा मैगङाथ' जोबोद बर' हारिनि थाखाय दैज्लां बोथोराव नांथारगौ मैगं मानो दैज्लांनि समाव सान्दुं गोसायाव गायनानै फुनानै फैयोब्ला खाथि बिलोफोराव मोननाय नाफोरजों सानदुं नांनाय खारनायनि देहाया राफोद जानायनि बांसिनै मैथा मैगंखौनो जोंनि ओनसोलाव जानाय जायो नोंथां बेनिखायनो दैज्लां बो बोथोराव जोंनि ओनसोलाव मैथा मैगं जोगोनार मैगं फोरला मैगं खुमब्रा बांसिन बेफोर मैगंखौनो मावनाय जायो बेनि गेजेरावबो माखासे गोबां मावनायनि आदब खान्थिफोर दङ बांसिनानो दैज्लांनि बोथोराव अखा बोथोरखाय फोरला खुमब्रा जिंखा बेफोर मैगंफोरखौ न'नि खाथियावनो जानला होनानै थायहोनाय जायो नोंथां मानोना दैज्लांनि बोथोराव अखा हानानै अखानि दैयाव बैफोर फिथाइफोरा थायनो हाया एबा थायोब्लाबो बै फिथाइफोरा रानो सम मोनैनि सि सिगांनो सेवनानै गाज्रि जालाङो जोंनि ओनसोलाव बेबादिनो दैज्लां बोथोरनि आबाद खौ मावनाय जायो नोंथां दा नोंथाङा फोरमायनो थिननायलाय आङो बेखिनिखौनो नोंथांनो फोरमायनाय जाबाय
औ जोंनि ओनसोलावबो बेफोरबायदिनो माइनिया आबादखौ मावनाय जायो दैज्लां बोथोराव गुबैयै माइनि आबा खौ मावनो थाखाय जोंनियाा गिबियावथ' माइखौ गोबां रोखोमनि मोनो जेरै नोंथाङाबो बुंबोखाबो बुंलांखाबाय दानि
औ
औ माइ आबाद मावनो थाखाय ओ थांनाय खनसे बोसोराव मोननाय माइखौ उम बस्था मोनसेयाव सोनानै दोनो बेखौ माइथलि बुङो
न
जोंनि ओ सोलाव माइद्लि बुङो आरो
औ
बे माइदिलिखौ उनाव ओ माइ फोनो समायाव खोथियाफोरनो खमायाव दिहुननानै साफायै जावस्रोफिननानै बस्था मोनसेयाव खाथेनानै मोजाङै दैयाव सोमनानै दोननाय जायो आरो बेनि उनाव सानसे बा सानसे खावसे बा साननै बिदि दोननायनि उनाव बे माइलि सोमनायखौ मोनसे गोरान जागायाव बायजोआव ओ माबा मोनसे थालिरनि बिलाइ बा माबा मोनसे जि मोजांनो मोजांनि सायाव लामस्रोना होनाय जायो आरो आरो बे खोथियाखौ ओ दुब्लियाव हालेव ओ फोननो थाखाय दुब्लिखौ हालेवनानै लाग्रोनाय जायो गिबि गिबियावनो हालेवखांनानै मै होबावो आरो बेनि उनाव मै होखांनानैसो बे खोथियाखौ फोननाय जायो खोथिया फोखांनानैबो आरो खुथियाखौ ओ मास मोनसे बा मास मोननै बिदि जोथोन लानांगौ जायो आरो बेयाव हाख रुनु होयो दाना बांसिन बांसिनानो बायनानै मोननाय हासार बेफोरखौ बाहायो आरो बेफोरखौ होनानै आरो नायबाय थानांगौ जायो जोथोन लानांगौ जायो बेखो थियाखौ मारैबा मोनसे औवाजों बेरा बा नेट नि बेरा बिदि होजायो आरो आरो बे आं खोथियाखौबो मास मोननै बा मास मोननै खावसे बिदिनि उनाव गायनो लानाय जायो आरो गायनो थाखायबो आरो मानसि नांगौ जायो हाजिरा खामला बिदि गामिनि हौवा ओ गायनो थाखाय हिन्जावफोरखौ लिंनाय जायो आरो आइजोफोरखौ बेनि उनाव गायख गायखांनानैबो औ गायखांनानैबो आरोबाव गोबां सान मास मोनसे मोननै मोनथाम बिदिनि उनावसो बे माइआ फिथाइ थायो बिबार लायो फिथाइ थायो बेनि उनाव बे फिथाइया मोनबोला बेखौ हानानै न'आव लाबोनाय जायो आरो। बांसिन
अब्ला नोंथां जोंनि सावरायनायनि समखौ जासिगोन बादि मोनबाय आङो
औ जाबाय जानायालाय। समाबो बिदिब्ला उनाव रायलायबावसिगोन औ दे।